औ खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे ओ जोंनि जेनेबा बर' हारिनि ओ बायदिसिना जेरैहाय दामनाय देनाय, दानाय लुनाय बा जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरोना नोंथांजों सम दोङोब्ला सावरायलायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। ओ बिदिब्ला ओ जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जेरैहाय ओ गाननाय जोमनाय होनब्ला ओ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागो जेरैहाय दखना औ ओ दखना होनब्लाबो जोङो दखनाखौ ओ दखना होनब्ला जोङो मोननै रोखोमनि थायो आरो जोंनि बर'फोरनिया।
औ।
लांगा दखना आरो अग्रं दखना आरो ओ जेरैहाय अग्रं दखनाखौ होनब्ला अख्रं दखनाखौ जोंनि गोदोनि आबै ओ आबै आरो आयं जानायमोन बिसोरोहाय गानबोयोमोन आरो बेफोर अग्रं दखनाखौ बिसोरो ओ बे लांगा दख मा होनो इखौ औ बिसोरो गानफेरनो मोनाखै आरो बिसोरो बै अख्रं द खनाखोनो बिदिनो न'निनो ओ साल खुन्था ओ जेनेबा हिसान बिदि दानानै बेयावनो जेनेबा बेखौ गाननाय जायो आरो बिसोरो। आरो बिदिनो ओ लांगा दखना थायो आरो ओ आर'नाइ फास्रा थायो। आरो ओ बिदिनो आरो ओ आरो हौवासाफोरनिया जेरै गामसा थायो। ओ आ गामसा बिदिनो बो बायदिसिना आर'नाइनि गस्ला एबा गामसा बिदि थायो आरो गोदो बेफोरखौ औ गोदो बेफोरखौ ओ न'फोरावनो दानानै गाननाय जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरदि जेनेबा बारा इसान नु नु दाबांला नालाय मानसिफोरा बिदिनो ओ हाथाय बाजारफोराव बायनानै गाननायखौ नुयो आरो बांसिनानो आरो औ जेनेबा दालला होननायाबो मोनसे जाहोन दं जे इसोर ओ मानो दानला होनबा ओ सिगांनि बायदि एबा गोदोनि बायदि बिदि ओ हिसान दानाय फोरखौ बारा ओ दानि जुगनि आइजोफोरा बारा रोंला नालाय बेनि खायनो बेफोर दानायनि बिबाङाबो खम जालांनो हमबाय आरो नोंथां आरो औ बिदिनो आरो जेरैहाय जेरै जानाय लोंनाय होनब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रै ओ जेरैहाय अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रै ओ नारजि ओ औवा मेवाइ एबा नाफाम बेफोरबायदि थायो आरो जोंनि बर'नि ओं ख्रिया जेरैहाय ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो बर'नि हाबायाव बाहायनाय जायो आरो जेनेबा अनला ओंख्रि गैयाबा जोंनि बर'नि हाबाखौ जाथावा बिदि आरो जेनेबा बे अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ जा हाबानि जेनेबा हाबानि उनाव जेराव मोनायाव ओ हाथा जयो ओ हाथा जे खैनाया ओ संनानै गावायनो ओ संनानै हौवा गोदाननो एबा गामिनि मानसिफोरनो जाहोनाय ओ हाथाइाव बेखौनो हाथासुनि होनना बुङो आरो आरो बेखौ बायदिसिना जेरैहाय ओ बेदर फोरजोंबो जानो हायो आरो ओ आरो जोंनि जा ओ बर'नि ओंख्रि होनबबा जेरै नाफाम नाफामाबो दं जेनेबा नाफाम ओंख्रिखौहाय माबायसा सङो नोंथाङाब बो एसे फोरमायना होदो नोंथां
अ माखौ होनदों नोंथां नारजि
जेनेबा नाफामखौ नाफामखौहाय जेनेबा माबायसा बानायो एबा मारैहाय संना जानो हायो बिदि औ
औ बिदिब्ला आङो नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै ओ नाफामखौ जोङो बांसिन ओ दैज्लां समाव बानायनाय जायो आरो नोंथां ओ जोङो दुब्लि फोथारफोराव दुब्लिफोराव ओ दैज्लां समाव जेब्ला अखा हायो अब्ला दैया गोबां ओ थायो नालाय ओ बेयाव नाफ्रा गोबां एरनो एरनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो जोङो ओ नाखौ सेन ख'खा फल' बायदिफोरजों जोङो ओ दुब्लियाव सायोबोला बा बबेबा दैमाफोराव जोङो सायोबोला ओ बेयाव जोङो मोननाय नाखौ जोङो ओ बांसिनानो ओ नाफामखौ ना फिसाखौनो बानायनाय जायो आरो ओ नाखौ जोङो जेब्ला हमनानै लाबो लाबोनानै बा सानानै लाबोनानै ओ जोङो न'आव सायनानै सान्दुङाव फोराननानै रानोब्ला ओ जोङो थास'जों थास'जों जोङो देजाबनानै उवालफोराव ओ गोदोनि मानसिफोरा उवालाव देनानै बांसिन देयोमोन आरो दानि मानसिफोरा ओ रेनदारावबो ओ होनानै उन्नानै लायो आरो बेबायदि दिनो जोङो उनग्ललिनानै लानानै जोङो ओ गोदोनिया बांसिनानो बांसिन आबौ आबौनि समाव ओ औवा हास्रुङावसो सोयोमोन आरो औवा खहाद मोनसेनि जिउखौ हास'ना लानानै बेयावनो सो नानै बानायोमोन आरो दा जोङो भयेमफ्रावबो सोनो हायो भेमाव सोनानै दोननानैबो जोङो बानायनो हायो ओ बिनि सोनानै दोननानै ओ जोङो बा द' मान्सनि उनाव मासनि उनाव ज जोङो नारजिखौ जा ओ नाफाम नाफामबो जाजानाय जायो बेबायदिनो जोङो नाफ फामखौ बानायनाय जायो आरो नाफामखौ ओ गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो बायनानै जाबोयो आरो दासिमबो बर' हारिया बेखौ गारनो हाया आरो बै समाव ओ‌ नाफाम जानायनि थाखायनो ओ बर' हारिया गुबुन हारिजों माने सेवनाय जाग्रा गेसेाव गुबुन जाग्रा होननानैबो ओ मुं मोनबोदों आरो नङा होमबा नोंथां आ बर' हारिया बेफोरनो बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनबा बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोर होनबा नारजि सबायाइ नारजि सबाय अनला नाफाम मानसि गालदाब मैथा ना खुमब्रा बेफोरनो आरो आरो बिनि अनगायैबो बर' हारिया माने हाग्रा सिङाव थानानै रायजो जाग्रा नालाय गोदो गोदायनिफ्राय ओरैनो हाग्रा हादान सिफायनो मोजां मोनग्रा हिसाबै हाग्रानि मैगंफोर जेरै जोगोलावरि मैगं मानिमुनि मैगं बुरै थुन्थिनि थाराइ सिब ब्रु दिंखिया बारसिखो बिबार खारौ खान्दाय बिबार ओ अन्थाइ बाजाब नेरसिं थास' बेफोरखौ जानानै माने मोजां मोनो जानो मोजां मोनग्रा हारि आरो बेफोरनि गेजेराव आङो नोंथांनो बर'नि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ नारजिखौ माबोरै सङो बेखौ आं एसे फोरमायनो हानोसै नोंथां
औ नोंथां फोरमायजागोन दे
नारजिखौ जोङो जोंनि बर' हारि आबाद मावग्रा फाथो फाथो आबादखौथ' बर' हारिया गोदोनिफ्राय मावो दाबो मावो बेखौ जोङो फाथो बिलाइनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नारजिखौ फाथोआ बो मोननै रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां फाथो गोदै आरो फाथो गोखा जों बांसिनानो फाथो गोखाखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो मानोना फाथो गोखाया गोखा गोखा नालाय गोथाव जायो फाथो गोदैया गोदैल' नालाय दैल'ल' जायो बेनि थाखायनो फाथो गोखाखौ बांसिन नार्जि गोरान बाहायनाय मोनोन आरो ओ फाथोखौ जेब्ला फोनानै देरो फाथोआ बे समाव बिलाइया जेब्ला गुवार गुवार आराम जायो बे समाव जों खानानै सानदुङाव फोरानो आरो बे फोराननायखौनो फोरानब्ला दा आरजि जाबाय आरो बेखौ जोङो नार्जिखौ ओरैनो दाउफोरजों बा हाग्रानि जुनादफोर ओ मैफोरजों बायदि जुनारफोरजों जोङो जाजायो बायदि बेदरफोरजों आङो ओरैनो नारजिखौ अमा बेदरजों लानोसै औ औ जोङो अमा बेदरजों संनोबा जोङो अमा बेदरखौ जोङो ओ एवनानै लानांगोन ओ आरो नारजिखौ जोङो दसे सोमनानै दोननांगोन आरो दुइ घन्टा बा थिन घन्टा सोमनानै दोननांगोन जाहाथे नार्जिया गेब्लेयो। आरो एसे गोखा बेयो एसे खारनायनि ओ बेबायदिनो जोङो बेखौ सोमहाबनानै दोनदो आरो जोङो बेदरखौ जोङो ओ थावजों एवनानै लादो आरो एवनाय समाव जोङो थाव संख्रि बानलु आरो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जिरा मस्ला हाइजें बेफोरखौ होदो आरो बिदि होनानै मोजाङै एवनानै लादो ओ एवनानै लानानै जोङो दसे खांनानै दोनथ'दो आरो बेदरखौ बिनि उनाव जोङो नारजिखौ मोजां सुनानै सेबनानै ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि एवो बेबायदि आं एवनायखौ खिन्थाबाय ओरै ओ जोंनिथिंजायनि जोंनि एवनायखौ ओ नयदो बिनि उनाव दसे एग्लिदो आरो नांगौखिनि गेब्लेजासिम। गेब्लेयाखैबा सागं साग्रोदो बिनि उनाव जोङो दैखौ होसनदो आरो होसननानै जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो ओ बेदरखौ होसनदो बिनि उनाव दसे खोबहाबनानै गोदौबावोब्ला ओ जोङो खारै होननाय बे खारैखौ जोङो होसनथारनांगौ नङाब्ला माने नारजि ओंख्रिया लिमोना आरो गोथाव जाया आरो जोङो खारैखौ ओ जोङो सबायफोरनिफ्राय बेसरफोरनिफ्राय बा जोङो थालिरखौ ओ थालिर बिखांनिफ्राय जोङो हानानै फोराननानै जोङो सावनानै खारै बहरनाय जायो आरो जोङो खारैखौ होसनदो। अब्लाजों माने ओ ओंख्रिया नारजि ओंख्रि आरो अमा बेदर बे महर फैबाय आरो ओ बेबायदिनो जोङो गेब्लेयाखैबा आरो सागं साबावनो हाबाय बेबायदिनो जोङो खोबहाबनानै दोननानै मोनजासिम खोबहाबनानै दोननानै फोमोननो हाबाय आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो संनाय जायो ओ आरो नोंथाङाबो दा जोंनि बर'नि ओ माबा ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। बिदिबा नोंथां बुंनाय थारोन जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ बायदिसिनाजों जायो आरो संनाय आदबाबो ओ बिदिनो गोरोबो आरो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबा जोडों जेरैहाय खारदै खारै होननायबो मोनसे जायो। जेरावहाय जोङो बायदिसिना ओ जाग्रा बिलाइ मैगं बे बेखौ खांथिंनानै जोङो संना जायो आरो बेखौ जेरैहाय बिदिनो औ। खारै मैगंथ' जों बायदिसिना खारदै खारियाव बायदिसिना होजायो जेरै बान्दा कबि बिलाइबाबो। लाइ, लाफा, थुन -थनि, बुथा बिदि ओ आरो औ बिदिनो आरो लाव बिजौ बेफोर बायदि बायदि होनानै संना जायो आरो जोङो। बेखौबो ओ औ बेबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रियाव गोगलैयो आरो बेखौबो जोङो जेरैहाय ओ नाफोरजों जाजायो आरो आरो बेदरफोरजों जेनेबा अमा बेदरफोरजों जानायखौ खम नुयो आरो दाउ बेदर फोर बेफोरखौ बेफोरखौबो जानायखौ नुयो जेनेबा ना जों जानायखौ बांसिनहाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ।
औ
आरो बेखौ जानोबाबो औ जा नोंथाङा बुंदों खारै बे खारैखौबो ओ खारैया जोंनि जा बर'नि बर'नि ओंख्रिफोराव ओ गासैबो ओंख्रियावनो होफ्रामनाय जायो नालाय ओ बिनिखायनो ओ जोंनो बर' हारिनो ओ खारैखौ नांथारगौ आरो नोंथां। जेनेबा खारैखौ ओ बानायनोब्ला जोङो जेरैहाय थालिर बिफां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो थालिर बिफांनिफ्राय बानायना मोननायखौ बेफोरखौसो ओ बांसिन जायो आरो ओ बायदिसिना बानायजायो बेफोर बानायनायखौ जोंनावहाय खम जायो आरो आरो थालिर बिफांदो बानायनायखौहाय बांसिन जायो आरो जेरैहाय थालिर बिफांखौ ओ बिदिनो दानफायनानै लाबोयो आरो बिनि जा मादा एबा गराइनि बाहागोखौ जोङो जावफुना लाबो जावफुना लाबोनानै बिदिनो फोथारफोराव ओ मोजाङैहाय जेनेबा फोथारखौ ओ फिसा फिसा जिरनानै बिदिनो फोथाराव ओ फोराननाय जायो आरो फोराननानै जो अब्ला बे रानगोन रानबाथाय बेखौ ओ सावनाय जायो आरो। सावनानै बिनिफ्राय जा ओंखारनाय हांगार ओंखारोबा ओ बै जा ओंखारनाय बिनि आद्रा बेखौ ओ सालिनाय जायो सालिनानै बिदिनो दै एसे एसे साब सिननानै बेखौ मोजाङैहाय ओ गलायनानै लायो गलायनायनि उनावहाय बेखौ ओ न'फारसे लाबोनानै बिदिनो ओ जा सरग्रा जेनेबा सरग्रा मुवा ओ नालेखर नालेखर फिथाइनिफ्राय जा नालेखर जेरै खरखा होनना बुङो आरो जोंनिथिं बे खरखाजों सरनानै जानायखौ